दा नोंथाङा औ गोजोन मोना- बिलि नोंथां
औ नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
अ आं दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां
औ नोंथां औ आंबो ओरैनो दङ नों थां ओ नोंथां बिदि ब्ला जोङो एसे ओ जोंनि मागो फोरबोआ माबायदि जायो जोंनि बर'नि मागो फोरबोआ बेनि बागै एसे सावरायनि नामा नों थां?
औ नोंथां सावरायजायो।
औ जोंनि मागो होनोब्ला थ' जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो नङा होमबा नों थां जों फेर ओ जों बे मागो फोरबोखौ जोबोद आलो गोजोननि बा रंजा बाजायै जोङो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो ओ मागोआव बिदिनो ओ बेलागुर सावनानै बा फिथा सावनानै जोङो जोंनि मागो रंजालिखौ रंजा बाजायै जोङो हगार हरनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो फेलागुरखौ जोङो जेब्ला ओ गिबि सानाव जोङो बेलागुरखौ ओ सावनाय जा यो नङा होमबा नोंथां? बे बेलागुरुखौ जोङो जोंनि ओ बर' न' खरनि औ
दान माने नोंसोरनि बिथांमोननिखि गिबि सानाव बानायो नामा जोंनि
न-नङा जोङो औ
भेला-भेलागुरु बे भेलागु गुरु जि होनो भेलागुर बे भेलागुरु खौ जोङो ओ
जोंङो औ जोंङो गिबियावनो जोंङो बेलागुर सावा होमबा नोंथां बेनिफ्रायसो जोंङो मागोखौ जागायो नंङा ह हब्ला नोंथां औ जोंनि जोबथा सानखालि जोंङो फुख'नि जोबथा सथा सानखालि जोंङो सावनाय
जोबथा सनिखालि जोंङो बे भेलागुरुखौ सावनाय जायो औ भेला नै औ औ बे भेलागुरु सावनाय भेलागुरुखौ जे जों सावो बेयाव जोंङो मा मा होनानै बेलागुरखौ सावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो
औ नोंथां बे बेलागुरखौ जोंनि बर नखरनि हौवा मानसि मानसिफोरा ओ बानायनाय जायो आरो गिबियावनो जोंङो जोंनि माइ हाखान्दा जाय जोंखौ जोंङो बुंङो नारा होननानै औ बे नाराखौ जोंङो आ गि बेयावनो हानानै लायो बा बुथुमनानै लायो आरो जोंङो बुथुमना लानानै औवाखौ जोंङो ओ मोनसे ओ गोजौैयै मोनसे बिजौ गोनां बेख खौ जोंङो हासु फुं होननानै बुंगोन जं हासुं बायदि बिदि बानायबाय जोंङो जं हासुं बायदि बानायनानै औवाजों बानायनायज जायो आरो भेलागुरुखौ बेवहाय जोंङो बे नाराखौ सिंङाव सोनाय जायो आरो नोंथां सिङाव सोनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो बै ओ फुकुनि जेब्ला जोब था सान जागोन ना औ बै सानखालि जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो नों थां औ नोंथांमोन नि ओ ओनसोलाव माबायदि मागोखौ ओ मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनाबोथ' बिदिनो एखेफ्रामानो ओ बे फुखु दाननि जोबथा खो खालाराव बिदिनो जोंनियाबो भेलाग भेलागुरुखो सा सावनाय जायो ओ भेलागुरखौ अ माने
औ
भेलागुरु सावगोननि आ सानसे सिग गाबोन बायदि फेलागुर सावगोन ओ दिनि बायदि फिथा सौराय जाखिनि देनानै दोनो जा खिनि माबा नायनो लागा बे फोरखौ माने जोङो ओ सानसे सि गां आवगोलावनो बानायखान दोन्नाय जायो आरो ओ बिनि अ, अखानायनायैबो बानायनो हायो। अ बानायो। बेलागुर सावखांनाबो जोङो बेेलागुरुखौ जोङो फु-फुं फुंआवनो माने ओ फुं फुंआवनो सिखारनानै जाहाथे बै दाउखा जि गाबो फुङाव दाउखा गाबो नोंथाङा खोनादोंना? बे फुङाव दाउ गोदो गोदायनि आबौ आबै आबौनिफ्रायनो खोनाबोनाय जे जोंनि बे दाउखा गाबनायनि सिगां दाउखा सिखारिनि सिगां लायनो जोङो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बे भेलागुरुगाव अर सायनांगोनो आरो। बे दाउखा दाउखा नु मोना लायनो
औ नंगौ नोंथां, औ बेलागुर सावखांनानै जोङो औ फथाबो फोननाय बे खोनानो मोनदों नों
औ बे भेलागुरु भेला- औ बे भेलागुरुखौ सावनायनि आगोल जों आ मा बेयाव ओ बुट जायखौ जों प्रसाद बुङो प्रसाद बेयाव ओ होनानै खुलुंनाय जायो आरो बे भेलागुरुखौनो ओ खौ जोङो बे सावगोन ना बे बेलागुरखो साव ओमफाय साविनि सिगां जों बे भेलागुरुआव माने आ बेखौ खुलुमग्रोना लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि बे फैनो लागा इयुनाव जाहाथे जों मोजां जायो जाहाथे जोंनाव गाज्रि नोजोर नाङा बिब बेफोरनि बागै जोङो ओ बोर बि नानै बेयाव खुलुमनाय जायो खुलुमनानै जों बेखौ ओ औ सावनाय जायो बेनि उनाव बेखौ सावखांनानै जों बिन बे हांगार जायथु बे
औ
सेव हांगार जागोन नाब बे हांगारखो जोङो भुथा फोननाय जायो आरो औ बिदिनो फैनानै औ ओ बि भेलागुर सावनाय दिनाथ थांबाय ओ दमासि होनो जायखौ जों थमासि बिनि ओ एसे उनाव आरो फैलायगोन मागो जाहैबाय जि बेखौ जों मागो बुंबाय से था से खाालार मागोनि से खालार अ बेफोराव आरो जोङो गोबां ओम मानसिब राबानि जोंनि खाथि खालायाव आरो ओ मन्दिरफोराव ओ फुजा जायो बेफोरखौ खुलिनो थांनो हायो जाहाथे गाव बा गावनि इउन इउन पिउचारा जाथ थे जोङो मोजां जायो औ जाहाथे जोंनि देहा फोरा गो गैयै थायो बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोर ओ बे फुरुफ मन्दिरफ्राव थाहा खुलुमनो हायो आरो देनि गिजेरजों जोंना मोनसे गोदो गोदायनिफायनो आ फालिबोनाय आ जायखौ जोङो गोद थैससो होनो मोनथिगौना नोंथाङा औ जाहाथे जों बै जों जि फिथास फरायजायो आ बिब था सावरायखखौ जोङो गोथैसोनि थाखायबो जों एक्सट्रा बानायनानै दोननाय जायो, आर दों अ बेफोर खौ जोंयो से खालाराबो बावयो खायसे खायसे नै खानावबो बावो ओ जायखौ जों माग गोने से खालार
औ नंगौ नोंथा।
जोंनो बावनो हायो आर बेयो बे गोथैसेफोरनो गोदो गोदायनिफायनो मानिब बुनायखायनो माने दासिमबो बेफोर गोथैस फोर बावनाय जायो आद ओ माने बेफोर गोथैसोनो ओ जानाय लोंनाय बे फिथा सौरायाइखौ होआ। बालायनो बिसोरबो सिमांङाव नुजायो।
औ नंगौ नोंथां, औ बिदि फोथायनाय दङ आरोना नोंथां, औ औ नंगौ नोंथां।
फिथा ओ फिथा सौराय होनबा थ' जों आं। औ नोंथांमोननिखै सोंग्रोनोसै। औ नोंथां मीननिखै फिथा सौवरायखो माबायदि माबायदि फिथाफोर सावनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंनि ओनसोलाव थ' फिथाखौ गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो आरो नों थां ओ जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि बानायनायखौ न' ओ न'खरफोराव नुनो मोनो आरो नोंथां। औ जों फिथाखौथ' गिबियाव जोङो बानायनो माबायदि बानायो होनब्लाथाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ माइब्रानि बानायोब्लाथाय जोङो माइब्रा माइरं खु सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो सोमनानै एसे ओ गोबाव सोमनानै जेब्ला बे माइरंआ गुरै जायो अब्ला बेखौ जों जोङो देनाय जायो उलाराव बा दिंखियाव। ओ गोदोनि ब्ला थ' जोंना उलार बा दिंखियावनो देनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालावथ' जोंना ओ गोनोखोआरि आ आगजु ओंखारबाय नङा होमबा औ बेफोर आगजुजों जोंहा बा मेचिनजों जोंहा ओ देनानै लानाय जाग्रोयो आरो नोंथां ओ माइरंखौ बे माइरं देनायनिफ्राय जोंहा गुन्दै मोनो अन गुन्दै होनो बेखौ जोङो औ बे अन गुन्दैखौ जोङो ओ माइब्राजों जोंहा माबा ओ एन्थाब बानायनो हायो जाय खौ जोङो गोरान फिथा होननानै बुङो आरो नों थां औ जोङो बे गोरान फिथाइयाव जोंहा सिबिं खायसे या नलेखल बा खायसेया गुरु मथाइ होनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो खायसेया जोंना ओ थाव सिथाव होननानै बुङो जोङो जायखौ बेखौ जोंहा ओ दैजों औ थाव सिथाव बुङो औ। औ नंगौ जोंहा बेखौ दैजों लगायनानै औ लगायनानै जोंहा बेखौ दाब्ले दाब्लि बा खायसेया एसे दुलुर दुलुर बाननानै जोङो थावआव थावखौ फुदुंग्रोनानै लायो आरो नों थां।
औ औ नोंथां।
बे थावाव होनानै जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा माथाजोंबो ओ माथा ओ माइब्राखौ जेरि बायदि देनानै लायो बिनि जायगा माथाखौबो एखे रो खोमैनो देनानै लायो आरो नोंथां। बिदि देनानै जोंहा ओ लावदुम फिथा होनो जायखौ जोङो लावदुम फिथाबो बानायनो हायो बा जों हासुं फिथाबो बानायनो हायो जोङो। ओ जोङो लावदुमखौथ' जों जोंहा ओ थिख्लियावबो बानायो बा जोंहा दैहुआवबो बानायो। जोङो दैहुआव बेवहाय जोङो ना दैखौ गोदौ होग्रोनानै लायो आरो नोंथां। गोदौ होनानै खायसे
औ।
खायसेया थेख्लिनि ओ खुगानाय आरो खायसेया दैहुआव जोंहा खुरैफोरजों बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेफोर फिथाइया जोबोर जानो
औ गोथाव
जेरै नालेंखरनि लारु औ। सिबिं लारु बेफोरबायदि बायदिसिना ओ लारुफोर दङ आरो जेरै जोंनि बर' आइजो माहारि जोबोद औ नोंगौ जोबोद औ नोंगौ नोंगौ। बायदिसिना फिथा बानायनायाव जोबोद आखा फाखा आरो जोंनि बर' हारिनि आइजो नोंथाङा थां औ नोंथाङा ओरैनो मा मा फिथाब बानाय? फेरनो मोनखो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे।
औ आंबो बिद बिदिनो ओ लावदुम फिथा बानायफेरनो मोन्दों। ओमफ्राय बे एन्थाब फिथ दा जायखौ जोङो गोरान फिथ था होनना मिथियो आरो लोगोसेनो बै थाव आरो औ बिदिनो नालेंख खरनि लारु
औ नंगौ नोंथां।
बै एथ' बानायना मोनाखै।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बा जोंनि मागोनि बागै माबायदि खालामो बेनि बागै एसे मिथिनानै मोनबाय। बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै
समा जाबाय नोंथां औ दे औ दे नोंथां नोंथाङाबो बे फिथा बानायनायनि बागै बा दावबायनायनि बागै आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि रोजा रोजा साबाखर जाबाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।